हा औ नोंथां।
खोना-खोनादोंना मोजाङै?
औ खोनादों खोनादों।
आं दा नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों माने जोङो मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायलायगोन।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
आयदा बादि माने जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि दामुदा देग्रा आग बा दंफानंजों बानायजानाय माखासे दामग्रा बा देग्रा आगजु
औ।
ओ बा मुवा बेसादफोर दामग्रा देग्रा आगजुजों लोगोसे मुवा बेसाद फोर बेनि सायावबो आङो नोंथांमोननि ओनसोल आरो जोंनि ओन सोलनि गेजेरावहाय ओ मा मा मा सोलिदों बा सोलियो। बेनि सोमोन्दै आं मिथिनान लानो लुुबैगोन बेनिखायनो नोंथां खौसो गिबियावनो माने आङो ओ बर'फोरनि बेबायदि बेसादारि हारिमु बा दामग्रा देग्रा मुवा बेसाद बेफोरनि सायावहाय फोरमायगोरनो थाखाय आं बे समाव माने मिथिनान लानो
औ नोंथां दा जोङो ओ दामग्रा देग्रा बा बिफांजों बानायनाय ओ मुवा बेसाद होनोब्ला जों जोङो जोंनि बर'फोरनियाव गोबां दङ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो माखासे आ दंफांनिफ्राय जोङो औ।
संसार जानायाव जोङो माखासे बाहायनो थाखाय नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो अ दंफांफोरनिफ्राय बानायना लाबोदों दा बेनि अनगायैबो जोङो ओ दामनाय देनायफोराव ओ उम रंजानो थाखाय बा ओ जोङो दामनानै मोसानो रंजानो थाखाय जोङो माखासे दामग्रा देग्राफोरखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायनानै लाबोदों आरो ओ बेफोरनि गेजेरावनो जोङो ओ मख'नो हायो जोङो ओ खाम जों जायखौ दामो जोंनि दोरोङारि मोसा उनफोराव बा फु खेराइ फुजा होनायफोराव। ओ खाम बिथिं आरो जोङो सेरजा ओ दामनायनि गेजेराव जोङो बे गुबैयै बे मोननैखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय ओ मोननो हायो। दा बेनि अनगायै ओमफ्राय जोङो न'खराव बाहायनाय ओ आइजें आइला बा बेसाद होनोब्ला जोङो ओ गाहेन, अवाल लोगोसे दिंखि दिंखि ओ बेनि उनावहाय जोङो मा जिरायनो थाखाय खामफ्लाय ओ बेनि उनाव ओ आरोबाव जोङो दा बायदिसिना ओ टेबोल, सियार बा आरांगाफोर बेफोरबादिखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायनानै लायो आरो जोङो नांगोल हालेवनो थाखाय नांगोल बे नांगोलखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो। थिग ओ बेबायदिनो बेफोर ओ आइ जें आइलाफोरखौ जोङो दंफांजों बानायो। जोङो बे खामखौ मा माबोरै बानायो होन बा जोङो जिखि जाया जोङो माने जोङो बुंनाय खोनानो मोनो बा मिथिनो मोनो जे ओ अदाल दंफांजों बानायोब्ला खाम खौ माने एसे रेजें जायो ओमफ्राय मोजां गोमो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो ओ बांसिन समाव जोङो अदाल दंफांनिफ्राय बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय ओ गोबां फोरखौनो जोङो आलदा दंफांनिफ्रायबो बानायनाय नुनो मोनो। नाथाय अदाल दंफांनिजों बानायोब्ला बियो खामा रेजें जायो आरो नोंथां। ओ दिखांनो थाखाय बा दामनो थाखाय बियो गोरलै जायो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ दाननानै जोंनि सिं बेखौ गुदुं फलंनानै सिंनिखौ औ। खंख्ला खालामनानै जोङो बेखौ बेयाव बायदिसिना बिगुर मै बिगुर बा ओ मोसौ बिगुर बेफोरबायदिखौ जोङो होनानै बेखौ बानायनानै जोङो जोंनि रंजा ओ दोरोङारि दा मोसानाय बा रंजानायफोराव जोङो बेखौ बाहायो। बिनि उनाव आरो जों सि सेरजाखौ ओ मा दंफांजों बाहाब बानायो होनब्ला जोङो बेयावबो मोनसे दङ माने माने गासै बिफाङानो जाया जोङो बानायब्ला मोजां जाया होननानै बुङो आरो। ओ गुबैयै जोङो सिजौ बिफांनिफ्राय बानायोब्ला बांसिन मोजां जायो बा गोबाव हालासिम जोरो बा मोजां गोमखाङो होननानै ओ बुङो आरो जायफोर बानायगिरि बिसोर। बानायगिरि बिथांमोना बेबायदिनो जोङो सिजौ बिफांखो दाननानै जोङो ओ सेरजानि महर होनानै बेयाव जोङो दुरुं होनानै जोङो बेबायदिनो दामग्रा आगजु महरै जोङो बाहायो।
उम उम।
उनाव जोङो नांगोलखौबो जोङो माखासे गोरा जाय बिफाङा गोरा ओ थाबनो गाज्रि जाया बा बाया, बायनो रोङा बेफोरबायदि बिफांखौ जोङो बानायनाय खौ नुनो मोनो आरो जोङो। ओ गुबै जोङो बै बिफांखौ बानाय ओ नांगोलखौ बानायनाय नुयो होनब्ला गाम्बारि बिफां ओ ओमफ्राय बे खान्थाल बिफां। बैफोरनिफ्राय जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ एसे जोङो नांगोल महरनि जोङो बेखौ बिफांखौ बे बे रोखोमनिनो एसे गेददा जोङो बे
फुख्राखौ जों लाखानांगौ बेनि उनाव जों बेखौ ओ दान ख्लांनानै जोङो नांगोल महर होनानै जोङो बेयाव औ फालो खौ दोथाबनानै लहानि मोनसे फालो ओ थुख्राखौ जों दोथाबनानै बेजोंनो जोङो हालेवनानै जोङो आबाद मावनाय बा आबाद मावो जोङो बेबायदिनो औ औ। बेबायदि उनाव आरो जोङो खामफ्लाय होनोब्ला जों खामफ्लायखौबो बेबायदिनो ओ माखासे
ओ दिद दंफांफोरजों जोङो बानायो जोंखौ ओ जोङो जिरायनो थाखाय बा जोङो ओ माननोना ओंखामफोरखौ जों खामफ्लायफोरावसो बांसिन जिरायनानै जायो जोङो। बेबायदिनो ओमफ्राय आरो जोंहा मोनसे ओ धोरोमारि एबा फोरबोनि बिथिङावबो जोङो खामफ्लायखौ बाहायनाय नुयो। जों जायखौ बुङो गाम्बारि खामफ्लाय होन्नाय। ओ जोङो ओब ओब खेराइफोर होयोब्ला बैखौ बाहायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बै ओ जेब्ला हाबानि समाव हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान फैनाय समाव जोङो जे ओ लांगोनायाव जोङो आयथिं सुनानै होयो माने बै सम समावबो जोङो गाम्बीरि गाम्बारि खामफ्लायखौ बाहायो गाम्बारि खामफ्लायाव ओ गसं होनानै जोङो बे ओ दरा एबा ओ खैना गोदाननि ओ आयथिंखौ जोङो ओ सुनानै होनाय बे खान्थिया जों खान्थियाव जोङो गाम्बारि खामफ्लायखौ बाहायो आरो नोंथां। उम औ बेबायदिनो माने गोबां माखासे औ माखासे ओ माने आइजें आइलाफोर बानायनानै जोङो दंफांनिफ्राय बाहायो आरो बा नोंथ थाङाबो बेनि बागै आरोबाव मिन्थियो माने आं माखासे मिन्थियिफोरखौ नोंथां ङाबो नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैयो आं। बेफोरबायदि दंफांनि बानायनायफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
जागोन नोंथां हागोन जिहेथु नोंथाङा फोरमायलांबाय ओ आबाद मावनायाव नांगाल उम नों जोंनि न'खराव बाहायनाय खाम। ख्लाय आरो बिजों लोगोसेनो जोंहा हाबाफोरावहायबो बाहायो नोंगौ गाम्बारि खामफ्लाय। बेयो जोंनिथिंजायबो दङ' बाहायो आरो बेजों लोगोसेनो हाथा। हाथा हाथानि बाहायथिबो दङ' बेथ' हाथासुनि खुरनाय हाबायाव नांथारगौ। ओ बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो खाम बानायनाय सेरजा बानायनाय बेफोरावथ' जोंनो दंफांखौ नांखाथारगौ।
औ।
बेजों लोगोसे खायफा खायफाखौ सेरजा बानायनायखौ जोङो ओ गाम्बारि दंफां बा थाइजौ गोरा थाइजौनि दंफां बेफोरखौबो बानायनायख खौ ओनसोल लायै ओनसोल नुनो मोन्नाय जायो दा आङो दंफांजों बानाय जानाय माखासे मुवा बेसादफोर। ओ बेखौहाय आङो नैबे दानाय लुनाय जोंनि बर' हिनजावफो दानाय लुनाय ओ बेनि फारसे माने आङो उम गोसोखांनानै नोंथांजों सावरायनो बा फोरमायनो नागिरदों। जिहेथु दानाय लु नाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बा बर' आइजोफोरनि
गोदोनिफाय दिनैसिम जिउ खुंनायजों सरजाबनानै थानाय। मोनसे गोनांथार आयदा जायनि गेजेर जों हारिमुवा माने जोंनि बर'नि हारिमुवा सिनायथि मोनो आरो। दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायनि गेजेरजों। दा जोंहा बर' हिनजाव। फोरनि जि दानायाव माखासे दंफांजों बानायजानाय। ओ मुवाबा बेसादफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै ओ ओ साल गान्दै बा गान्दै होननानै बुङो। ओ जि माने खुन्दुंखौ फानग्रा आरो। ओ बै जिथु माने दख'ना दाबाय बेवहाय फानना होग्रा गान्दै। बेफोरखौ दंफांजों बानायनाय जायो आरो। बेजों लोगोसेनो खायफा खायफा ओनसोलावहाय ओनसोल लायै ओनसोल माने साल खुन्था बेफोरखौहाय हानि सिङाव फबालासेनो खायफा खायफा माने एसे गिदिर गिदिर दंफां हा होनानै ओ सारिगिदिं माने बेखौहाय ओ खुन्थिया ओ बानायनानै जोङो माने गोरायै दोबफ्रानानै लानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो साल गान्दै सोनो थाखाय जिखिनि माने जोङो दानख'नानै लानांगौ जायो बेफोरखौहाय दानख'नाय जायो। बेबो दंफांनिनो मुवा बेसाद आरो बेजों लोगोसेनो दानायावहाय जोङो जे गोजौआवहाय गिदिंग्रा गराय थायो। दुरुं गिदिंनानै गायोब्ला गोजौ गाहाय थांनो थाखाय। बै ओ खाबादि गल बे बेसादखौबो जोंनिथिंजाय गराय होननानै बुङो। बेखौबो दंफांजों बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो । आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माखु माखु दङ। बेखौबो दंफांजों बानायो आरो माखुवा थाब थाहैग्रा जे ओ मोनसे बै थाट थाट थाटदाबो दंफांजोंनो बानायजानाय बे थाटदनि सिङावहाय जे माने मोनसे थांलाय फैलाय जाग्रा मोनसे बेसाद दङ बेखौ आं नामखौ गोसोआव गैला। बेखौबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो आरो। जेरावनाखि माखुखौ ओरैबोयोब्ला हरै सौथाहैनाय ओरै बोयोब्ला हरै सौथाहैनाय ओ बेबायदि नांथाग्रा मोनसे दंफांजों बानायजानाय बेसाद दङ। बेखौबो माने दंफांजोंनो बानायनाय जायो । बेबायदिनो फ्रायै ओ जोंनि बर' हिनजावफोरनि जि दानायावहाय जोङो नोजोर होयोब्ला माने दंफां आरो औवा। बे मोननैजोंनो बानायजानाय बेसादफोरखौहाय ओ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। औ। दा बेनि अनगायैबो दंबावो जोंनिया न'खर खुंनायावहाय गोबां मुवा बेसादफोरखौहाय दंफांजोंनो बानायजानाय जायो । जेरै टेबोल सियार बेरेंसि बेफोरबायदि आरो गोदोनि समावथ' बा आथिखालावबो जोंनि न'खर न'खर माने बिदि बेरेंसि बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो । आलासि दुमसि फैयोब्ला जोंनियावहाय रबार्ट सेयारनि बाहायथि बेफोरथ' गैयामोन नालाय। नुनो मोननाय जायामोन ओंखायनो।
होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। औ दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
आदा ओइ